खोनादोंना नोंथां आ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ प्रियानो दं आंबो
आं नोंथांजों फ्रि दङब्ला माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। जेनेबा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां नोंथाङा मा सावरायनो गोसो बेखौनो सावरायनो हागोन।
आ आं माने जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मा मा मोननो हायो बिफां लाइफां जोंनो मा मा होयो जों बिफां लाइफांखौ मा मा मा मा आ बुस्थु बेसाद मुवा बानायनायाव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो सम दङब्ला आं एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायनो हागोन दे होमबालाय बुंसै आं एसे बुंग्रोसै अ बिफां लाइ फां बिफां लाइफाङानो जों बुंनो थाङोब्ला बयनिख्रुइबो नांगौसिन मानो होनब्ला जों बिफां लाइफानो बे अक्सिजेन मोनो अक्सिजेन गैयाबा आरो जों थांना थानो हाया। स' बिफां लाइफांजों जों आरो अक्सिजेन बयनिख्रुइबो बिफां लाइफांनि बयनिख्रुइबोयो नांथारगौसिानो जाबाय जोङो अ बिफां लाइफाङा जोंङनो अक्सिजेन होयो। जायखौ जोङो हांला जाय खौ जोङो हां लानानै दिनै थांनानै थानानै थांनानै थायो। ओमफ्राय आरो बिफां लाइफांजों जोङो हमना ला गोबां मुवा बेसादबो बानायो। आरो फिथाइ सामथाइ मोनो आरो बिफां लाइफाङा एसेबां बिफां लाइफां गायोबा जोंनि थाखायनो मोजां दा बिफां लाइफांनिबो गोबां फिथाइ मोनो होमबा जों हमना ला जेरै थाइजौ खान्थाल आनार उम थाइजौ खान्थाल लो सु जाग्रा फिथाइफोर जेनेबा थालिर गोबां बिदिनो जेनेबा फिथाइ सामथाइ जानानै जोङो गोग्गो थानो गोग्गोयै थानो हायो।
औ
गोबां बिदिनो जोङो मुलाम्फा मोनो बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो जेरै हमना ला सियार टेबोल
औ
ओमफ्राय बिदिनो न' गोबां बिदिनो जों आरो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायबावो बिफां लाइफांजोंबो
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जे बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो ओमफ्राय बिफां लाइफाङा लोगोसे अक्सिजेन जोंनो होनायजों लोगोसे माने जोङो कार्बन डाइ अक्साइड जा आगारोना जोंनाथ' दा दासानदि माने आबहावायाव माने जों गोबां माने जों ओ पेट्रलनि गारि ओ जेनेबा जोंनि इन इन्डास्ट्रिफोराव माने फेक्ट'रिफोराव जोङो माबानाय ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ माने बिफां लाइफाङा बिसोरो आदार महरै माने जायो जों जे नों जेसेनो बिफां लाइफां गायो जोंनि जे आबहावा गुबुंले जादोंना बेफोरखौ बिसोरो मा ने स्रां खालामो आरो नोंथाङा बुंबावदों जे मा होनो बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ सामथाइ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां ओ माने फिथाइ सामथाय होयो आरो नोंथाङा बुंदों जे मुवा बेसाद बानायनो हायो बेजों लोगोसे माने फिफां फिफां लाइफांफोरखौ जों गोबां माने गोबां रो रोखोमनि न' बां लुनाय बिदियावबो खोरखि दर्जा माने बाथाम गोजौआव होनाय बेफोरावबो जों बाहायनाय नुयो बेजों लोगोसे जोङो मा खालामबावो बिसिना बिसिना बानायनायावबो जों फालें आरो गाम्बारि बिफां आरो सिगुन थिसाजाब बे जोबोर दाम गोसाना गोबां बिबांनि माने ओमफ्राय जोङो रांबो आरजिनानै लानो हायो बिफां लाइफाङा जोंनो खालि मुवा बेसाद बानायनायाव सहाय होआ बेनि अनगायैबो जोंनो बिफां लाइफांफोरा माने जोंनो गोबां मुवा बेसाद बानायनायाव सहाय होयो टेबोलानो होन जेनेबा ओंखाम जाग्रा टेबोलानो होन गोबां रोखोमनि माने जोङो बेखौ जा बिफां बिफांखौ हाफायखांनायनि उनाव माने थबथा बिफां माबानानै जेनेबा जों जेरै गोसो बिदिनो महर होनानै जोंनि नांगौ आगजु बानायनानै लानो बेनि अनगायैबो जोङो हालेवनाय खामानियाव गोदोनि दिनावथ' नांगोलजोंसो हालेवो मोन बेयावबो जों नांगोल बानायनायखौ नुनो मोनदों बिनि अनगायैबो मा होनो ओ जेनेबा गोबां ओ गोबां जेनेबा गिदिर गिदिर फसंथानफोर लुनायफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनदों आरो बे बेजों लोगोसे बिफाङा माने जोंनि जोंनि जिउआव माने जों बिफांखौ बांद्राय हाफायनो नाङा होननानै आं सानो मानो होनब्ला बिफां लाइफां थांफायोबा बा जि मा खहा खालामोबा जोंहा माखासे माने गोबां खहा दङ जेरै जोंनि आबहाव हाया गुबुंले जायो ओमफ्रायो बार जोंना बांद्राय आबहावा गुबुंले जायोबा जोंनि थाखायनो माने अक्सिजेन अक्सिजेननि खम जायोबा जोंथ' थांनानै थानो थाखाय बा हां लानो थाखाय गोब्राब जायो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोङो जेनेबा बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जा फिथाइ सामथाइ मोनोना बेफोरखौ जोङो जानानै नोंथाङा बुंदों जानानै जों देहा गोग्गो मोननो हायो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बिफां लाइफाङा जेनेबा जोंनो गोबां फिथाइ सामथायबो हो दों बेफोरो माने जोङो जेला जों बिफांखौ गायोना अब्ला जोङो माने बेफोरनिफ्राय रिटान माने मा होनो गिफ्ट हिसाबै जोङो मोनो आरो फिथोब फिथाइ सामथाइआनो होन ओमफ्रायो दंफां सियार आनो होन ओमफ्राय जों बेनि अनगायैबो बिफांनिफ्राय रां आरजिनानै लानो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
अ माखासे खोथाखौनो नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय होमबाबो आं सुसे बुंबावनोसै मा होनो जेनेबा हमना ला बिफां लाइफांथ' जोंनो बयनिख्रुइ गोनांसिन मोनसे आरोना गोनांथारगौ जोंनो अक्सिजेन होयो कार्बनडा हगारो जों कार्बनडाइ अक्साइड हगारनायखौ बिफाङा लायो बेबायदिनो उ हमना ला फिफां-लाइफां जों नोंथाङा दानफैनाङा होनदों औ फिफां-लाइफां दानफैबा आ अ गुबुंले जागोन नों हमनानै जेसेबां जेसिबां फिफां-लाइफांखौ ख'हा खालामगोन जोंनिनो खहा जागोन मानो होनबा दिनै फिफां लाइफांखौ नों दानफायगोन गाबोन हाग्राया हाग्राया जोबलांगोन अक्सिजेन लानायाव जोंहा एसे खस्थ' जागोन जिब-जुनारफोरा जोबलांगोन। जों मानसि आरो जुनारा थाखाय गोबां ख'हा जागोन आरो
आं बेनिखायनो सानो आरो माने जोंनियाथ' दासान्दि गारि मथर बाहायनायाबो बांसिन सिन जाबाय नङा होनबा गारि मथर आरो जोंहा फेक्ट'रि बायदिसिनायाबो गोबां बांदों बे जेसेनो फेक्ट'रि आरिफोरा बांदों एसेनो जोंनि आबहावा याव बांद्राय कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबाङा बांसिन जादों आरो बेफोरखौ जोङो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो होबथानोब्ला जों मा राहा लानांगोन होनबा जेसे हागौ एसे बिफां-लाइफां गायनो नांगोन बिफां-लाइफांखौ बासायनो नांगोन ग्रा हाग्रामाफोरखौ दानफायनायनिफ्राय जोङो मा खालामनांगोन रैखा खालामनांगोन नङा होनबा बिफां लाइफाङा बेजों लोगोसे से माहोयो दाउमा-दाउसाफोरखौ थानो थाखाय न' एबा जायगाबो होयो नङा होमबा बिसोरथ' बिफां-लाइफां बिफांफोरावसो थायोना दाउफोरा दाउसिन-दाउलाफोरा माखासे हाग्रानि जिब-जुनारफोराथ' बे ए बिफां लाइफांङाव थायो बिसोरो बिफां-लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ- सामथायखौ जानानै थांनानै थायो बिसोरथ' जेनेबा आबादफोर खेतिफोर मावनो रोङाना दाउसिन- दाउलाफोरा बेफो ओ फिफां-लाइफां हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय फिथाइ-सामथाइखौनो जानानै थांनानै थायो आरो
औ
आरो बिनि अनगायैबो जोङो माने गोबां खामानियावनो माने फिफां-लाइ फां बा बिनिफ्राय मोननाय मुवा-बेसादखौ बाहायनाय मोन नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बाथाम बाथामखौथ' ज जोंनो नांथारगौ मानो होमबा जोंनि बांसिन न'आनो माने जोंनिया थिं थिं होयोब्ला जोंहा बेयाव माने बाथाम होनानैसो मा बे न'खौ गोरा खालामनायाव बाहायनाय जायो आरो दोथाबनो थाखाय औ नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायबावदो
ओ जेनेबा फिफाङाथ' फिफां-लाइफाङाथ' बुं माखासे खोथाखौ जों नांगौ खिनि खोथाखौथबो जों बुंलांखाबाय होमबाबो जों बुंबाथ' ओ फिफां-लाइफाङाव जेरै जों गोबां फिथाइ मोनो फिफांनिफ्रायनो गायनानै बे फिफां लायफांनि फिथाइखौ जोङो फाननानैबो माने रां आरजिनो हायो बेजोंबो जोङो जिउनि खुं जिउ थांना थानायाव एसे सहाय होयो जोंनो जेरै थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जोङो फाननानै जेनेबा फैसा मोनो ओमबाय फिफां-लाइफांखौ जेनेबा जेनेबा दैबाना जानायफ्रावबो जेनेबा फिफां-लाइफां गायनांगौ आरो बांसिन जेनेबा दै
औ दैबाना जानायखौबो होबथायो। बियो आरो बेजों लोगोसे माने जोंनि जों माने बेखौबो नुदों जे जोङो गय बागान खालामनोब्लादि गोबां बि बांनि रां आरजिनानै लानो हायो गयाबोथ' फिफांना बेबोथ' जोंनो गोबां थाइ फिथाइ होयो आरो फिथाइ होनायजों लोगोसे बियो गोबां बिबांनि रांबो आरजि नानै जोंनो होयो गय फिथाइयानो होन थालि थालिर फिथाइखौबो जों फाननानै गोबां खालि जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जानायनि थाखायल' मोजां नङा बेफोरखौ जोङो जेनेबा मोनसे ओ बिजनेस एबा माबा हिसाबैबो बाहायनो हायो नङा होनबा जेरै ओ थालिर फिथाइावबो गोबां गोबां रां दङ'। थालिर फिथाइ आनारस फिथाइ खान्थाल फिथाइ जिखुनु फिथाइ सामथायखौ फानो ब्ला जोङो गोबां बिबांनि रां आरजिनानै लानो हायो। गय गयबोथ' जोंनो गोबां गोबां माने रां माने आरजिनानै होयो। बेजों लोगोसे जों गय फिफाङाव आरोबाव माबाबो गायबावो ना? मा होनो फाथै गायो आरो जेनेबा मानलानो थाखाय मोजां जायो फा गय फिफाङा जेनेबा थायोब्ला। ओमफ्राय बे फाथै फाथैनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होनबा आरो थाइजौफोरखौबो बुंदोंना नोंथाङा बे थाइजौफोरनिफ्रायबो जोङो औ थाइजौफोरखौबो फाननानै माने जों जानायजों लोगोसे माखासे बांद्राय जायोब्लाथ' जोंना फाननायबो नुनो मोनोना? आरो लेसुखौ बुंदों नोंथाङा ले सुवाबो औ लिसुआबो हाथायाव गोबां माने मोजां बेसेन मोननो हायो आरो जों हाथायफोराव फानोबा फांसे बिबांनिफ्रायनो जों गोबां रां आरजिनानै लानो हायो बिदिनो फां गोबां फिफां बिफां थायोबाथ' जोंहा गोबां रांबो आरजिनो हागोन जेरै नालेंखर खर बिफां बेफोरो नालेंखलर बिफाङाथ' थाइसेयावनो बाजि जौसे गाहाम बबेबा बबेबायाव नङा होनबा बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेनिफ्राय मोननाय नालेंखर फिथाइनिफ्राय मोननाय जेनेबा माबाखौ ज जों नालेंखल लादु ओमफ्रायो नालेंखलखौ जोङो माने गयफोरावबो होनाय नुयोना गय गोरानफोर व जेरै ओ फाथैजों आरो गोबां रोखोमनि गोदै गोबाब बानायनानै जोङो माने गोदै फाथै होननाय दंना जोंनिया बेखौबो बानायनायाव माने जों नालेंखर ओ नालेंखर बिफांनिफ्राय मोननाय फिथाइनि नालेंखर गोरानखौ जों होनाय नुयोमोन। मोन आरो गयनिफ्रायबोथ' जोङो गयखौ माने फाननायल' नङा गय सुफारिबो खालामनाय नुनो मोनो। मोनो नङा होनबा नोंथां
होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै खोमा नोंथांजों रायजायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।
दथ